औ नोंथां खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों
अ अ मा खालामदों होन दालाय नोंथां।
नै नोंथां जेलना दङ नोंथांजों रायज्लायनो होननानै नेगासिनो। नोंथां नोंथांखौ। जाबाय नोंथां जाबाय नोंथाङालाय
ओइ आंबो नोंथां ओरैनो उन्दुलाबायनानैसो दङ ओरैनो
औ औ जाबायना नोंथां
जाखांबाय नोंथां दहायनो जादों
औ औ औ दे हबा उम
आ माखासे आयदाफोर लानानै सावरायनोसो नङा होमा
गावथां नंगौ नंगौ
दे जोंहा बिदिब्ला जेरै खेला गेलेनाय बा जोंहा माखासे खेलाफोर गेलेनानै जोंहा माबोरै देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो बा जोंहा माखासे खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा माबोरै दावगालांनो हायो बेफोरखौ जों एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
लोगोसे मा मा खेलाफोर दङ बेफोरनि सायाव आरो नोंथां
औ
दे जागायदो दे
औ बिदिब्ला जोंहा खेला खेला होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौ माने देहा बा देहा खौ मोजां लाखिनायनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद मोजां आरो ना खेला गेलेनाया औ बेनि अनगायैबो जोंहा खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां माने मुंदांखा जानो हानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो माने मुंदांखाल' नङा जोंहा बेखौ हारि बा मोनसे हारिनि सायाव सिनायथि होनो हायो बा गावखौ सिनायथि होनो हायो बा गावनि गामिखौ सिनायथि होनो हायो बा गावनि न'खरखौ मोजाङै सिनायथि होनो हानाय बेफोरखौ जों माने खेलनि गेजेरजोंबो हायो आरोना जेराव जोङो जेरै जोंहा गेलेनायनि बेलायाव नायोब्ला गोबां गेलेनो हायो बा खेलाफोर दङ जों बेफोरखौ बुंनो हायो जेरै जोंहा जोलुर गेलेनाय बा बुलुर गेलेनाय बेननगायबोजों हाजिरो हकि क्रिकेट बिदिनो गोबां माने गेलेनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा खाबादि ख ख'फोरबायदि जों गोबां गेलेनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों बैफोर गेलेनायफोरखौ गेलेयोब्ला जोंहा जोंनि देहानिबो मोजां जायो बा जोंहा मोजां थनै गेलेनो हायोबा जोंहा गुबुन गुबुन हादोर बा हादोरमानि थाखाय जानानै गेलेनो हानायनिबो जोंहा माखासे हाखुफोरखौ मोनो आरो औ बिथिंफोरखौ जों मोननो हायो जेराव जों जोलुर गेलेनायखौनो होनो जोंहा जोलुर गेलेनायखौ नायोब्ला जोंहा बै गेलेनायाव जोंहा गोबां माने सुबुंफोरनियाव गोहोम गोलैनायखौ नुयो जेरै जोंहा आथिखालाव जि जाखांफुनाय सेंग्राफोर बिसोरबायदि सेंग्राफ्रा जोंहा गोबां माने बेफोरबायाददि गेलेनायफोराव जोंहा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो जेरै बैफोर जोलुर गेलेनायाव जोंहा माने जोंनि जि देहा सोलेर बैफोरो जोंहा गासिबो माने मावग्लुंजोबनो गोनां जायो आरोना खारनानै जोंहा बैफोराव जोंहा गोबां गोलोमदै बा गोलोमदैफोरखौ जोङो फसरनांगौ जायो जेराव जोंहा बेफोरनि थाखाय गेलेयोब्ला जोंहा देहानिबो मोजां जागोन आरो जोंहा मोजाङै गेलेनो हायोब्ला जोंहा जेराव मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गेलेनो थाखाय बाय सायख'नानैबो लांजाग बेफोरखौ जों मोननो हायो जेराव जों ज जोलुर गेलेनायनि बेलायाव नायोब्ला जोंहा आथिखालावा बा नै मैया दाखलैसो बा दिनैसो जागासिनो दंहा जोंहा जेरै बिबा बुहुम नां गेलेनाय बुहुमनि बुहुमनि बयबो गिदिर गिदिर हादोरमानि गेजेराव जोंहा माने जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ जोंहा दाथ' जागासिनो होबा नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जानांगौ एसे एनै
औनो
जेरै जोंहा बै बिसोरबायदि गिदिर गिदिर जोंहा माने मुं गोनां गेलेनाय बिसोरबायदि गेलेनाय जाहैनो हायोब्ला जोंहा मोनसे हादोर बा जोंहा हाद्रमा बेखौ जोंहा सिनायथि होनो हानायनि गोहोआ जानानै फैयो
नंगौ
जोङो जोंहा भारतनि भारतनि जोलुर गेलेनाय होनोब्ला जोंहा आथिखालाव जोंहा गेलेनायखौ जों एसेबांखौ नुनो मोना जोलुरनि बेलायाव नाथाय जोंहा क्रिकेट क्रिकेटनि बेलायावबा जोंहा क्रिकेट गेलेनायाव गोबां माने भारतआ मुंदांखाखौ जों बुंनांगोन आरोना मानो होनोब्ला जोंहा भारतआ क्रिकेट गेलेनायाव जोंहा गोबां मुंदांखा जेराव जोंहा गोबां बुहुम बुहुमनां जोंहा हादरमाफोरजों ना बादायलायनाय गेलेनायावबो जोंहा क्रिकेटनि बेलायाव गोबां देरहासार जानायखौ जों नुनो मोनो
जेरै जों क्रिकेटखौ माबोरै गेलेयो होनोब्ला जोंहा बेयाव बेट जोंहा जि दंफांजों बानायनानै लानाय जायो जि माने जोंहा बलखौ बुगोन बे बुग्राखौ जोंहा दंफांजों बानायनानै लानाय जायो बेखौ माने एसे हमनो थाखाय सुबिदा जानाय बायदि आखाइ जेराव जोंहा बेखौ गथायै दानना लानाय जायो बेफोरबायदिनो जोंहा बे बेडखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा जि बे क्रिकेटनि खेला गेलेनाय बेयावहाय जोंहा थथाम थथाम गं गननि गोनांथि जायो मानो होनबा जायखौ जों स्थाम होननानै बुङो जि सिटामाव जोंहा बल खुबैनायाव नाङोब्ला जोंहा बै खौ जायबा बुग्रा बे बुग्राया जोंहा जि सिथामाव नांजायोब्ला जोंहा बियो आउट जायो होननानै जों मोनथियो बा जोंहा गेमनिफ्राय ओंखारनांगौ होननानै जों मोनथियो आरोना
नंगौ नोंथां नं
बेबायदिनो जों क्रिकेटनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदियैनो जोंहा माखासे गेलेनायफोर दंबायो जेरै काबादि गेलेनाय खख' गेलेनाय बा जोंहा बुलुर गेलेनाय बेफोरखौ जों मोननो हाबावो फुटबलनि बेलायावबो जोंहा नुबोगासिनो जोंहा गोजौ लेभेलाव जि जोंहा बुहुमनाां गेलेनायाव बाहागो मोन आरो थैब्लाबो जोंहा बे हादरनि गेलेनाय बैफोराव जोंहा माने माखासे गोबां ओंखारबोगासिनो आरोना लाइमोनफोरा जेरै जों बुंनो हायो जोंहा दा आथिखालाव जानो गोनां माखासे गेलेनाय बादायलायनाय बेफोराव जोंहा गोबां मे सुबुंफोर बा लाइमोनफोरा जोंहा जमा जमायै ओंखारनानै गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरोना दा नोंथाङा माखासे जोंहा गेलेनायनि जि राहाफोर दंबायोबा जोंहा मा मा खेलाफोर दंबायो बैफोर खेलाफोरखौ माबोरै माबोरै गेलेयो बैफोरनि बाजों एसे फोरमायनानै होनो हाबावो नामा नोंथां
हायो नोंथां हागोन दा बिफोरबायदि खेला गेलेनाय हबाथ' गोबां दङ नोंथां जाय खेला ब जोङो जिउआव गेलेनो मोनफेराखैबो जानो हागौ माने खायसेखौ आरोना जोङो खायसे खायसे खेलाखौल'सो गेलेनाय जायो
नोंगौ
दा नोंथाङा जोंनि भारताव गेलेनाय खायसे मुंदांखा खेला बेनि बागै बुंलांबाय
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां खेलाफोर दङ जेरैबायदि भलिबल खेला गेलेनाय बेसबल होननानै बुङो जायखौ बेनिबो गेलेनो हायो जोङो
बुलुर होनो नामा नोंथां
भलिबल औ भलिबल
बुलुद
जोलुर बुलुर बुलुर
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव खेला दङ काबादि खेला जायखौ सिख्लाफोरा गेलेयो खख' खेला खख'आबो दाना मुंदांखा जाबोगासिनो दङ जोंनि भारतावहाय माने दाब दाब जायगायाव बेवनो माने खख'खौ गेलेनाय नुनाय जाबाय दाना खख'बो मोनसे जोबोद मोजां आरो खख'नि गैयै खेला खख'नि खेला गेलेनाया ओरैबायदि आरो मोननै खुन्थि थायो आरो बेवहाय मोननै टिम थायो बे मोननै टिमाहाय माने मोननै खुन्थि थायो बेयाव फार्स्टआव मोनसे टिमा मा खालामग्रोनांगौ बे गेमाव हाबग्रोनांगौ ओमफ्राय मोनसे टिमाहाय बेखौ हमनो नाजानांगौ आरो सासे सासे बेबायदि आरोना ओमफ्राय जोंहा खाबादि होननानै बुङोबाथ' काबादि खेलायाव हौवासाफोरनिबो दङ हिन्जावसाफोरनिबो दङ बेबायदिनो आरो काबादि खेलायाव साबेसे प्लेयार थायोमोनलाय नोंथां
काबादियाव जोंहा स्निजन थायो नामा नथां
औ औ बे जों काबादि खेलायावबो माने गोबां रुल्स दङ आरो बेबायदि जेनेबा मोनथाम आस थायो बे मोनथाम आसनि गेजेरावहाय बिनि गेजेरनि आसखौ मोननै आस थायो मोननै बे लास्टनि जो ओरै मोनथाम जायो लास्टनि मोनसे आउटनि थाखाय थाखाय आरो बक्सनि ओमफाय बेवहाय गेजेरनि मोनसे आसखौ गानानै फैयोब्ला पयन्ट मोनो बेबायदि आरो काबादि खेलायावबो माने काबादि खेलाखौबो गोबां सिख्लाफोराबो गेलेनाय जायो बा सेंग्राफोराबो गेलेयो भारतावहाय जोबोद मुंदांखा काबादि होनना बुङोब्ला बा बेनि अनगायै जोंहा जोंनि बर'आवबो गोबां खेला दङ आरोना गोदो उन्दैनिफ्राये गेलेबोबाय थानाय जाय बे खेलाफ्रा माने मुंदांखा जायाखै आरोना दा नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ जोंहा उन्दै समाव गोबां खेलाफोर गेलेयोमोन बेबायदिनो मा होनना बुङो जोङो सिउ सि खारनाय जेराव लोगोखौ लोगोखौ माने हमनानै जेनेबा दांनो हायोब्ला बेयो माने माबा जायोमोन आरो आउट जायोमोन आरो
औ
बेफोरबायदि खेलाफोर दङमोन आरो दा बे खेलाया ओरैबायदि आरो मोनसे सिमा थायो बे सिमाखौ बारनो नांगौ आरो मोनसे खायला थायो आरो खायला होननानै बुङो जायखौ गोदोनि खेला आरो बेयो जों उन्दै समाव गेलेबोनाय बेवहाय माने ग्रुप जानानै लायो आरो मोननै टिम साबा साबा बा साब्रै साब्रै बेबायदिनो आरो जेसेबां हायो बेनि उनावहाय बे साब्रैथिमाहाय माने बैसोरखौ माने जेराव माने बिसोर खनसेया थागोन नालाय बे खनसनिफ्राय मोनसे जायगाखौ बारनांगौ माने बिसोरो होमबासो बिसोर देरहायो माने दा बेखौ बारनो थाखाय बिसोरो जेरै हायो एओरै खारला खारथि खालामनांगोन आरो
औ
होमबासो बेफोर माबाखौ बै सिमाखौ बारनो हागोन जागोन आरो बे बारनो हायोब्लाथाय बेवहाय मेन सासे लिडार थायो बे लिडारखौहाय बिसोरो बारनो हानाय मानसिफोरा माने लांफैनांगौ आरो हमनानै बा ससे ससे आखाइजों हानहरनानै नों जेसे गोजाननिफ्राय हानहरनो हायो बेबायदि हान्नानै आरो बेवहायबो बै आवग आवग्रिगाफोरखौबो बुथारनो हायो आरो हमनानै सोरबा खाथियाव फैनानै खाथियाव फैनानै लायोबा बेखौ जुदि आखाइजों दांनानै होयोबा हमजाबाय आरो बेबायदि दा बेफोर खेलाफ जोबोद मोजांमोन जोंनि बर' समाजावहाय गेलेयोमोन गोदो बेनि अनगायैबो जोङो बिटु बायदिसिना गेलेयोमोन आरो गोदो बिथु खथा आथि ना बथु गेललिनाय
औ औ मिथिगोन नोंथां
भु गेलेनाया जाबाय जोंहा बलजों मानसिखौ खुबैयो आरो बेवहाय गला मोदोमाव नाङोब्ला माने बेयो आउट जायो आरो जेनेबा थारमाना बे बुनो मोनला आरो खुबैनो माने गेलेनो मोनला आरो बे थाथ'नांगोन जिरायथ'नांगोन बेबायदि आरो
औ औ
दा बेनि अनगायैबो आरो खेलाफोर दङबो जानो हागौ नोंथाङा बुंबावदो फोजोबदो ओमफ्राय
बिदिनो जोंहाथ' नोंथांनो फोरमायलांखाबाय जोंहा जेरै आं बुलुरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनसै होमबा नोंथांनो
औ औ औ
जोंहा बुलुर होनोब्ला जोंहा भलिबल जि जोंहा बेखौ गेलेनो थाखाय जोंहा गांसे नेट नांगौ नेट
औ
जेखौ जों बारहोनांगौ जायो बेखौ गेलेनायनि नेम बायदियै खुन्थाथावनाय गायनानै जोंहा बे भलिबल बा बुलुरनि नेटखौ खानायनि गेजेरजों जोंहा गेलेनाय जायो जेराव जोंहा फारसे नेटनि फारसे माने फारसे जायगाखै द'जन फारसे जायगाखै द'जन थायो गेलेगिरिफ्रा बिदिनो मोनसे जोंहा गेलेनायाव जोंहा बेयाव जिनैजन थायो जिनै जुनाव जोंहा फारसेया आलादा टिम फारसेया आलादा थिम जायो आरो ना।
औ
जेराव जोंहा बेखौ आखाइजों बुनानै गेलेनाय जायो जोंहा जेरै जोलुरखौ गेलेयोब्ला जोंहा आथिंजों जोनानै गेलेनाय जायो नालाय नोंथां बेबायदिनो जोंहा बुलुरखौ आखाइजों हुनानै गेलेनाय जायो आरोना बेखौ बेबायदि जोंहा गेलेनायखौ जोंहा बुहुमाव गोबां गेलेनायखौ जों नुनो मोनो गोबां मुंदांखा मुंदांखा गेले गेलफ्रा जोंहा जेरै बुहुम नाङै बुहुमनि जानानै हादोरनि हादोरमानि जानानै गेलेनायखौ जों नुनो नुनो मोनो बेबायदिनो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।